औ
हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों मा खालामदों ओरैनो दङ।
ए आंबो ओरैनो दङ आंबो ओरैनो दङ। ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखाम जाथवाखै माबा ओंख्रिखौनो संथनाय जायाखै लाबोगासिनोसो दंनो दासो।
औ नआव दं जोंना संबाय औ संनायालाय
मा मैगं संखो?
मैगंङा थ माबासो थास बिबारजों अमा बेदर आलु फा आलु उम आलु भाजा दावदै भाजासो
माथो बर'नि एकदम माबा ओंख्रिया औ गोथाव जायोलै
उम
थास स' ओमफ्राय माबानि गायनाय ना हा माबानि हाग्रानि
हा-हा-हाग्रानि हाग्रानि थास'सो उम
जायो हाग्रानिया गो
गोथावसिन जायो औ गोसोम हाग्रा आरो बे गोथावसिन जायो।
ओमफाय न'आव दं ना बाहेरायाव दं
न'आव नो
दं
अ औ नोङो ब जेबो खालामथ'वाखै
ओ अ अ
नोङो चिरांनि न'
औ सि
अ अ
नोंलाय
आङो उदालगुरिनि
अ आं चिरांनिफ्राय उम
उम ओमफ्राय नोंस्रा धोरोम धोरोमा मामोनथाय
दोरोम
औ
जोंनि धोरोमा धोरोमाथ' जोंना बा बाथौ
अ बाथौ अ बिबार बाथौ न उम,
खुलुमो
औ औ बांसिन आं बिथिं माबा बोलि बाथौ होननायसो खोनायोमोन आरो
दंङ जायगा जायगा, दंङ जोंनिथिं ओमफायो जोंनि औ जायगा जायगा बिदिनो दं ओमफाय जोंनिहाव बे आरोखि ना बिबारजों खुलुमो उम
ओरैनो नों नुनाय मथेबा बिबार बाथौआ बांसिन ना बोलि बाथौआ बांसिन,
जोंथिंथ' बोलि बो जोंनि जायगायावथ' माबासो, मा होनो बे बिबारखौसो बां सिन माबायो बोलि बोलिया उम बोलिया खरफा खरनैल' दं बिदि गैया जोंनियाव गामियावथ' गैयानो बुंजायो उम औ औ
उम
ओमफाय आथिखालाव मा खालामगासिनो दं।
आथिखालावथ' बेनोसै आबादानोसै
आबाद मावगा सिनो ना? दाथ' दाथ' दैज्लां
औ दा दैज्लां नै दा औ माइ गायनो माने दायो आमथि सु सुवासो ना?
ओ दाथ' आमथि
औ औ औ अखा गैयालै जोंथिंजाय
अखा गैयाना हाब जोंथिं बिराद अखा चिरांआव उम अखा उम दिनै दिनैसो दिनै सो एसे सान्दुं दुंदों।
अ अ जोंथिं, आरो बै दंग'जों फैनाय दैयाबो फैथ'वाखै नालाय, अखायाबो मोजां रोखोमनि हायाखै बेबायदियै अ हाहां हाहां जायो। खोमसियैनो ओमफ्राय अखाया एसे खर थरफा दरनैल' सिनानै थांङो
उम उम
सोरबा सोरबा गायबाय गायनायालाय साफा सानै औ आरो सोरबा सोरबा फोदोंसो
फोदोंना फोनाय उम
फोदों सोरबा सोरबा थांनाय बोसोरावबो सोरबा फोनानै मोनदोंनो ओंखायनो देग्लाय सोरबा सोरबा एसे बांसि मानसि फोदों आरो जेनेबा बारायबाय फो फोनायनि माबाया औ
फोआलै
फोआ न औ ना जों जोंथिंबो औ जोंथिंबो बांसिनानो गायजोबोमोन आरो थांनाय बोसोरनि फ्रायसो एसे बबेनि बारनांफैखो थांनाय बोसोरनिफ्राय साफा सानै औ फोदो फोनाया औ औ देग्लाय
औ
देग्लाया आरो साफा सानै एसे बारायदेरबावबाय फोग्राफ्रा जेनेबा नुनाय मोननायखौ नुनानै एसे बै माबाफ्राबो खमायोथ' खस्थ'आबो खमायो ओमफ्राय बै जेनेबा हाजिरा लानाय खरसफ्राबो एसे खमायो
खम जायो आरोना फोबा उम ओरैनोथ' नों गायबा फुना फुनायबो नांगौ आरो गायनायावबो नांगोन नोंङो उम उम खेबनै खेबनै जायो आरोना उम बिदि बिदिबाथाय बांसिन थांबाय खरसा
औ औ
बे फोनाया दै दैयावसो फैयो माथो दै- दै गोथौ गोथौआव। जो फोयो माथो मा आं बुजि बुजिनानै मोना आं। दैबुआवसो फोयो माने। माने बेयाव गायजाया नालाय
औ औ औ औ औ जोंनिया बे माइआ बेनो जागोनदां जोंनाथ' बे प्लेनावनो डाइरेक्ट जेने बा गायगोन बाय दि हाखौ मोजां फोमोन खाबाय हाखौ समान खालामबाय ओमफ्राय फोना होबाय आरो बेबायदि ओम।
ओमफाय नोंथाङा अबबाफोर थांनायनि थांखिफोर दं नामा बेरायहैनायनि अबबा जायगाफोराव?
ओ आंथ' सानदोंमोनलै देग्लाय माबा ओरै जाय अरुणचलाव औ। सेरगावआव आब आपेल बागान नायनो होननानै। मा जायोथाय? समासो खोनथासिगोन
आंबोथ' थांनो लुबैदों। सानदोंमोन आंबो। थांफेरा खै आं थांनाया ओमफाय नायनोसै औ रांफ्रासो खोन्थायो दा। रांफ्रासो खोन्थायो रां फोर गैयाबालाय अबाव।
आरो बेयाव थांनानै सानसेल' था सानसेल' थांनानै फैबा मा लाब जानो था नानै साननैसो थानानै नायनानै फै बेबायदि जाया। आरो बिदिबा राङाबो एसे बारा
होम।
रोजासोआ थांखागोन।
थांखागोन ओम सेरथामखाय आरो नों थांनाय हिसाबै जोंङो जायगाफोरखौ एसे मोजां समायना समायना जायगाफोरखौ नायना
औ औ औ औ मुलाम्फा जानाय नङाथ' आरो रांखौ ओरैनो गारगारनायसो जा
गारगारनाय जायो
औ
थांबाय ए एसे मोजां बेरायनानैबो फैबाय नायनाबो
औ औ थांनायाथ आं शिलंआवबो थांफेराखै शिलंआवबो नाजानायनि र
होम थांङाखै आं थांनाया आंबो खिन्थु नाथाय एबार बो सोराव एसे सानदों आरोना
अ अ ओम आरो बे बेरायोबाबो दायो दैलां बोथोराव बे हाजो जायगायाव एसे गिनांगौसोलै मानो होनोबा बै अ हाजो गुगायोना लेन्डस्लाइड जायो लामाफ्रा ब बा बिदि गोब'ना थायो लामायावनो रानथाबना थाबाय थानांगोनसो
औ औ
आरो मालाबा बायसान्साव होसिनबाथ' गैला हा ओम औ औ अखा बोथोराव बे दैज्लां बो
बे नैबे नैबे जोंनि बोथोर जों बैसनि बोथोरजों बे एखेयानो
एखे -एखे आनो जायो दैज्लां बोथोराव ओम औ औ। आरो बै हाजो जाय गायाव बांसिन अखासो जायोना। अखा हायो बांसिन।
होमबालाय मेसेंआवसो थांनांगोन ना
औ औ मेसें औ औ औ मेसेङावसो थांनांगोन। मेसेङाव थाङोबा बिदिनि हाजो गुगानायनि मानायनि जेबो गिनांगौ गैला आरो।
औ औ औ जेबो जेंना जाहैला आरो ना।
औ मेसेंआवबो औ मेसें सेंआवबो आरो मालाबा जाबावो सो बा मा्लाबा अखा हायोबा माबाया अखा हायोब्ला मेसेङावबो मालाबा जानो नागिरबावो।
ओरैनोथ' अखाया बांसिन हाखायो खोमा?
औ औ औ जेराव दंफां लाइफां औ औ औ दंफां लाइफां बारा थायोबा अखाफ्रा एसे बारा हाखायोना
औ।
उम
जोंनिथिं जोंथिंसो खम जाबाय दैे बोथोरा एसे सोलायनो हमबाय माने ना? गासिबो दंफां लाइफाङाबो गैला आरो सुबुं सानखोआबो
औ। बारायबाय
गां बिफां- लाइफां हाग्रा -बंग्रा थाग्रा जायगाफोरखौ
औ औ औ बे मानसिया मानसिया बारायबाय थानोसै जे हाया बारायला औ।
बेफोरनि बे जाउनावबो माने लासै- लासैनो बोथोरा गुदुं
औ बे मानसि बारायनो मानसि बारायनाय लोगो -लोगो आ हाया सेफलांबाय। दानसै हायाव थानाय दंफां लाइफांफ्रा माबा जाजोबसै
औ दानफाय दानफाय जोबजानोसै औ।
ए
फोरनि जाउनाव माने बोथोरा जोंना सोलायनो हम
औ औ गोहोम गोग्लैयोना मानसिया जि मावो मिथिंगानि सायाव। आरो बे गोहोमा डाइरेक्ट सिदा जोंनियावनो गोलैफिनगोन
जोंनियावनो गोलैफिनगोन औ बिदिनो आरो।
उम ओमफ्राय हाग्रानि खुंखा बायदिसिना जाया खुंखा सिब्रु
बेफोरखौथ जायो। सिब्रुखौ जायो ओमफायो अलदर फोर खौ जायो अलदरखौ मिथिया होमबा नों मिथियोना उम बेफोरखौ जायो सब जाजोबो। जायखिजाया गासैबो हाग्रानि मोननायखौ जाजोबो जानायालाय हाब औ
उम माइसुनद्रि मायसुन्द्रियाथ बै खांख्राइ बाथोनफ्राव मोदोम लायो। उम औ औ औ उम ओमफ्राय आरो गंगार दुन्दियाखौ होफादेर बावदो
हाब उम साबद्रायबायसो होमबा अनला अन-अनलाया फ्राव सबाय
औ मोदोमो औ औ मोदोमो। हायोबाथ बे हा गो जेसे हायो हाग्रानि मा मैगंखौ जानाया मोजां मानो होनोबा बेयाव जेबो। भेजाल गैयाना जेबो औ गुबुंले नङा औ गो थार फियर देहानि जेबो खहा लाबोआ आरो औ औ औ। ओरैनोथ' बे खिफि बेन्दों
औ औ उम उम औ दे नों-नोंथां नै समाथ' जानसै।
औ औ औ र' बार'था जाहांबाबो जायो जानायालाय बार' बार' मिनिट।
औ रायज्लायफिनगोन जायखिनजाया र' औ दे औ दे।